हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों
आं दायो ओरैनो दंथयो
अ नोंसां नोंथाङा आंजों दसे सम राय्लायनो हागोन ना
औ औ हागोन
हेलौ जोंना होमबा टपिकआ जाहैबाय आबाद मावनायनि नि सायाव नङा होमबा आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामाथाय हेलौ
औ औ औ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों दे बुं।
औ आबाद मावनाय होननानै बुङोबा नोंथाङा मा बुंनो सानो आबादनि बिखयै?
खोनादों नोंथां बुं।
हेल'
औ खोनादों।
आबाद मावनाय होननानै बुङोबा नोंथाङा मा बुजियो?
हेलौ
हेलौ
खोना दोंना?
हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ औ जों जोंहाथ' ओरैनो आबाद नानै बुंबा जोंना
हेलौ
खोनादों ना?
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै नांथाबादों नांथाबाय थादों अ
औ हेल'
खोनादों बाय दे दे बुं। औ खोनाबाय दे बुं।
हेल' औ नोंथां खोनागासिनो।
हेलौ हा
अह नोंथाङा आबादनि बागै बे बुंदोंमोनना बे बुंदोंमोन ना नोंथाङा?
औ औ
औ खोनादों आं। आं खोनागासिनो हेल'
औ
औ
आबादनि बागै बुंदोंमोन नोंथाङा।
नोंथाङा?
आबाद मावनाय होननानै बुङोबा नोंथाङा मा बुंनो सानो होनास औ
हेलौ
हेलौ
औ औ आरो औ आरो होननानै बुङोबा जोंहा आबाद मोननै रोखोम मावनाय जायो । खोनादों नोंथां दे खोनादों । खोनादों ना खोनादों नोंथाङा?
औ औ
आबाद होननानै बुङोबाथ जोंहा आबादखौ मोननै रोखोम नि मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद दायो आंङो दैज्लां बोथोराव मावनायखौनो बुंग्रोनो सानगोन खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना? हेलौ हेलौ हेलौ